खोनादों नोंथां। अ मा मावगासिनो नोंथाङा दालाय?
औ नोंथां आङो नै ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामाथ' जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो बिदिबा नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन ओ मा होनो बै थालिर मैख खुनजों फारौ बेदरसोमोन
बा गोथावनो लाजाया माथो नोंथां फारौखौलाय अबेनिफ्राय मोनबोखो नोंथां?
ओ फारौआ जोंहा जानो आन्था एसे फिसिना लानाय दंखायो न'आव मानैसो बेनिफ्रायनो फिसा दंमोन।
अ बिदिसो आरोना होमबा नोंथां औ अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सलिगोसो नोंथां?
अ गायनाय फुनायाबथ' जोब्बाय नोंथां।
अ होमबा गायखांजोब्बाय आरो ना?
गायखांबायानो नोंथां
ओमफ्राय गामिफ्रावाय मारै सोलिगासिनो ओरैनो गायनाय फुनायफ्रा?
ओं गामिफ्राव जोबजोबाखै नोंथां दंबावो माने जोंहा बोथोरा गोबां खरान होदोंना बिनि थाखायनो माने दैनि एसे प्रब्लेम जानायखाय ओ माने दंबावो एसे एसे बयहाबो गायनो।
औ
औ नोंथांमोननिखैलाय माबोरै दङ दासान्दि बोथोरा?
बोथोराथ' बिदिनो जोंथिं दायो सानदुं गोसा गायखाङाखै आरो ना जोंहा। माने अखा गैया जे बिनि थाखायनो आरो खोथिया फोनायाबो लेट जाबाय ना नोंथां। ओंखायनो माने गायनाय जाथ'वाखै आरो औ।
उम
ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आं नों थांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायना फैदोंमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथा सावरायजागोन।
बिदिबा नोंथाङा सावरायनो हायोब्ला गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो आथिखाल मुगानि सोलोंथाइ राहानि सायाव एसे फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ए औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथां बुंलाय
औ जोंहा जों गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो दानि सोलोंथाइ राहा बेवहाय गोबां फारागथि दं आरो ना नोंथां? गोदोनि जोंहा सोलोंथाइनि माखा से बिथिङाव जोङो नोजोर बोनानै नायोब्लाथाय जोंहा नुगोन जे ओ गोदोनि समाव जोंना मा होनो सोलोंथाइयाव गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंसो सोलोंथाइ लानो हायो मोन गोदोनि समाव मानो होनोबा जोंहा गोदोनि समाव गोबां हान्था मेलानि प्रब्लेममोन आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा फरायसालि बा सोलोंसालिफोराबो माने जोंनि साखाथि बाखाथि न' खाथि खाथिफ्राव माने गैयामोन। जायनि थाखायनो माने गोबां सुबुंफोरा माने सोलों थाइ लानो गोसोब्लाबो सोलोंथाइखौ लानो हाया बेखौ जों नुदोंमोन माने। ओ मा होनो ओ सोलोंथाइ एफा खायफा गोबां खम बिबांनि सुबुंफोरा सोलोंथायाइ लादोंब्लाबो बिसोरो माने गोबां खस नि गेजेरजों लादों नाथाय बिसोरो नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ बिसोरो मोनफुजोब हायाखै मानो होनोब्ला सोलोंथनि सोलोंथाइ बा फरायसालिनि माने बिबाङा गोबां खम जोंनि ओनसोलाव। गोदोनि समाव माने बिदिनो माने गोबां गोजान गोजान दाब दाब जायगायावसो माने गंफा गंनै बिदि फरेस जों नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय बिसोरो माने गोबां गोजान गोजान हान्थिनायनि गेजेरजों जों फरायसालिखौ मोनहैयो आरो बिसोरो बे बायदिनो मोनानो गावसोरनि न'खरनि माखासे खामानि दामानिफोरखौ गारनानै बिसोर फरायसालियाव थांबाय थानो हायाखैमोन। गोदोनि समाव माने गोबां रां रुफा न'खर बायदि सामलायनायनि थाखाय गोबां प्रब्लेममोन बेफोरनि बिथिङावनो माने बिसोरो गोबां बांसिनानो न'खरनि जेंना जेंसिनि थाखाय माने मैगं थाइगं आबाद मावनाय बायदि बिथिङाव बांसिन गोसो होयोमोन मानो होनोब्ला बिसोरो फरायनायनि गेजेरजों माने गोदोनि समाव। साख्रि मोननाय बा रोंगौथि मोननानै माबा मोनसे सरखारनि। नि खामानि मोननाय बेफोर बायदि माने बिथिङा माने गोदोनि समाव गैयामोन बा गोबां खममोन दंब्लाबो। बांसिन सुबुङानो माने फरायनायनि गेजेर गेजेरजों माने बेफोरबायदि माने साख्रि बाय बाख्रि बायदि
खामानिखौ मोननो हायामोन बिनि थाखायनो माने गोदोनि समाव गोबां सुबानो माने आबाद मावनाय बिथिङाव फोथाराव। सो खदाल हाल खदाल लानानै मावनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बेफोरबायदिखौ बिमा बिफाजों सहाय सथ'लाय नाय बेफोरबायदिखौसो बांसिन नुयोमोन आबाद मावनानै न'खर संनाय आरो बिदिनो बेफोरबायदिनि बिथिङावनो माने गोदोनि समाव सोलोंथाइ गोबां खमनि जाहोनावनो माने गोदोनि सोलिनाय मुगायाव माने गोबां। मुवा बेसाद दानि समाव जिबायदि मुवा बेसाद जुनाद दङ बेफोर बायदि फोर माने गोदोनि समाव गैयामोन मानो होनोबा बिसोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि बिबाङा गोबां खममोन नालाय बिसोरो एथ'बां माने रोंगौथि गैयैनि खार'नावनो माने बिसोरो बायदि मुवाफोरखौ दिहुननो हायाखैमोन। आरो हान्था मेलानि बिथिङावबो बिसोरो लामा सामा बायदि दलं मोजां मोजां बानायनो हायाखैमोन आरो। दा जोंहा दानि सोलिबोबाय थानाय जोंहा गोनोखो मुगानि खौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जों नुगोन जे जोंनि जि जेन'बा जोंनि मा होनो जोंनि समाजाव गोबां माने फरायसालिफोरा दंसै आरोना नोंथां। मा होनो साखाथि बाखाथियावनो गोबां फरायसालि सोलोंसालि गिदिर गिदिर फरायै गिदिर गिदिर माने। जौमा फरायसालि बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोल फ्राव माने साखाथि बाखनो गोबां दंसै बेफोरखौ माने नोंसो माने सानै हयै बासि बासि सोलोंनो हासै आरो गोदोनि बायदि नंलिया दा बेफोरनि थाखायनो माने जोंहा जोंनि साफ्रोमबोनि न'खराव माने साफा साफा बा साफ्रोमबोआनो माने एसेब्लाबो जोंहा सोलोंथाइनि एसेब्लाबो गियाना बयनावबो दंसै। बिनिखायनो जोंनि समाजाव माने गोबां माने जेंना जेंसिया नुजालिया माने गोबां खमसै बेजों लोगोसेनो माने जेसेबांखिनि सोलोंथाइनि हारा बांदों जोंनि बिगियानगिरिफोरा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिदिनो जोंहा मा होनो जोंनि समाजाव गोबां मुवा बेसादफोर बा ओ आइते मिसिनारि मुवाफोरा जों नि गेजेराव सोमजि माने दिहुनजादों आरो मानसिजोंनो दिहुनजानायाव गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर मेसिन दा बेफोरो माने जोंनि सोलिबाय थानाय जोंनि जिउआव जोंनि थांना थानायनि माखासे राहाफोरा गोबां गोरलै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिदिनो नोंथाङाबो गोदोनि आरो दानि माखासे सोलोंथाइनि बि बिथिङाव फंनैसो फोरमायनो हायोब्ला एसे फोरमायना होदो।
बिदिब्ला आंबो फंनैसो बुंनोसै नोंथां। गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइनि बेलायावहायथ' जोंहा माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। जोंहा गोदोनि समावहाय खाथि खालाफोराव मा होनो फरायसालिफोर गैयामोन आरो जायनि जाहोनावहाय फरायसाफोरा माने मोजाङै गोसो होनानै बिसोरो फरायनो हायामोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय फरायसाफोरा माने नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो फरायसालियाव थांनो थाखाय नांगौ बै जानाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायामोन आरो। जायनि जाहोनावहाय बिसोरो मा मोजां सोलोंथाइ लानो हायामोन आरो। जों बुंनो थाङोबा फारसे फारफ्रोमथिंनिफ्राय नायोबा बिसोरबो मा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै फरायसालियाव थांनाय बैफोरनि माने जेबो बांसिनानो माने मोनामोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा गोदोनि समावहाय बांसिन बिजाबनि माने आंखाल जायोमोन आरो फोरोंगिरि आरो फरायसालिफोराबो माने बांद्राय गैयामोन आरो। आरो जों बुंनो हायोदि गोदोनि समावहाय मा फरायसालिफोरा खाथि खाथि गैयिनि जाहोनावहाय फरायसाफोरा माखासे गोबां गोजान गोजान जायगा थांनानै बिसोरो माने फरायनांगौनि गोनांथि जायोमोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय फरायसाफोरा माने बांद्राय फरायामोन आरो। बिसोरो फरायोमोनब्लाबो थाखो गु आरो थाखो जि फरायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। आरो गोदोनि समावहाय थाखो गु आरो थाखो जि फरायनाय सुबुंफ्रानो मा साख्रि मोननायखौबो जों खोनानो मोनदों आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों बैफोरबायदि मोननायखौ नुनो मोनला आरो।
औ
मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया गोबां जौगाबाय आरो जोंहा मा बादायलायनाया गोबां रोखोमनि जानो हमबाय आरो। गोदोनि समावहाय जोंहा मा बांसिन लामा सामा गैयैनि जाहोनावबो मा सोलोंथाइ बिलायावहाय थालांनो गोनां जादों आरो। मानो होनोब्ला जोंहा गंसे फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा मा लामा सामाफ्राबो मा मोजां जानांगोन अब्लासो मा फरायसाफ्रा फरायसालियाव मोजाङै थांनो हागोन बेबायदिनो जों खोनानो मोन्दों गोदोनि समावहाय न'निफ्राय फरायसालियाव थांलाय फैलायावनो सान हाबोमोन होननानै आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव थ' जोंहा मा हान्था मेला राहायाबो जौगाबाय लामा सामायाबो जौगाबाय जों मा फरायसालिफोरावबो माने गोरलैयै थांनो हासै आरो आरो आथिखाल मुगानि मा फरायसा फराय फरायसालिफ्राबो माने गोबां माने जानो हमबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों गामि दरफायावहाय गंफा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो बैफोराव मा फोरोंगिरिफ्राबो गोबां माने एबेलेबेल बेल एबा नांगौ बायदि जानो हमबाय आरो मानो होनोब्ला जों आथिखाल मुगायाव नुदों गांफा बिजाबावहाय साफा फोरोंगिरि थानायखौ एबा मा होनो मोनसे आयदायावहाय साफा फोरोंगिरि थानायखौ जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोन्दों आरो नाथाय गोदोनि समावहाय बैफोरबायदि गैयामोन आरो गोदोनि समावहाय जोंहा फोरोंगिरि गैया आरो बिजाब गैया आरो गोदोनि समाव जोंहा फावथेनफोरजों लिरामोन आरो मानो होनब्ला गोदोनि समाव दावगांजोंसो लिरोमोन। बै समावहाय माने फावथेनखौ माने बानायनाय जायाखैमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि फरायसाफ्रा माने सोलोंबोदोंमोन आरो आरो लिरगिरि बिजाब लिरगिरिफोरबो गैयामोन आरो। आरो दानि बायदि जोङा मा बिजाबफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो गोबां बुरजा माने साफायनानै दिरुननो हायामोन गोदोनि समावहाय। मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा सा साक साफायग्रा दाजेमानो गैयामोन आथिखाल मुगायावसो जों साफायग्रा दाजेमखौ नुनो मोनदों आरो बैबो मा सोलोंथाइ जौगानायनि सायावसो जाहैदों आरो। आथिखाल मुगायाव जोंहा सोंलोथाइ राहाया गोबां गोजौसिम जौगानायनि जाहोना जाहैबाय आथिखाल मुगायाव मा होनो फरायसालिफ्रा मा होनो नांगौ बायदि जानायजों लोगोसे बिजाबफोरखौबो बिसोरो मा नांगौ बायदि मोननो हायो आरो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां आरो गाननाय जोमनायफोरखौ माने मोजाङै मोनो आरो। अखा बारगासैयावबो माने थांनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो हान्था मेलानि बेलायावहाय। नाथाय गोदोनि समावहाय बैफोरबायदि नोङामोन आरो बेबायदिनो माने गोदोनिया बेबायदिनो माने सोलोंथाइनि समा बारग'लांदोंमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों नुनो मोनबाय। आथिखाल मुगायाव मुगायाव एम ए बिए पास जाबाबो बियो खालि माने नामल' जानायखौ जों नुसै आरो। साख्रि मोननो गोबां गोब्राब जाबाय आरो जों नुनो मोनो गंफा गामियाव आथिखाल मुगायावहाय मा एम ए बिए खौ लोमसावनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बिसोरो मा जेबो माखासे सरखारि साख्रिखौ मोनाखै आरो नाथाय गोदोनि समावबा मा जोङा गु थाखो आरो जि थाखो फरायनाय मा होनो सुबुंफोरानो माने अबावबा एल पि स्कुलनि मास्टार अबावबा मानिबा मा सरखारि साख्रि बैफोरखौ माने गोदोनि समावहाय मोननो हायोमोन आरो‌। गोदोनि समावहाय जोंहा मा एसे फरायबानो साख्रि मोनोमोन बिनि खायनो माने साख्रि मोननाया एसे गोरलैमोन आरो एसे नाजायोब्लानो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंहा साख्रि मोननाया गोबां गोब्राब जाबाय आरो आथिखाल मुगायाव एम ए बिए फरायबाबो माने मोननो गोब्राब जाबाय आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाजा बाय दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे जागोन।
आयु